हेल'।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ दा जोङो माबा बिजनेसनि बारै लायरायनो आरोना।
औ फालांगिनि बाराय लायरायनोसै ना?
औ ओ अब्ला नोंथाङा ओ मा मा फालांगि खालामनो सान्दों लाइफआवहाय मारैहाय खामानि मावनानै बोरैहाय माबायदि बिजनेस खालामनानै मानि ओ फैसा खामायनो सान्दों एसे फोरमायदों होनबालाय मारै मारैहाय।
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो?
औ औ खोनादों।
अ दे होनब्ला आङो बुंग्रोनोसै। ओ गिबियावनो फालांगि होनोबा जों मा बुजियो फालांगिबा बिदिनो फाइ फाननाय बा ननो ओ जोङो उम मोनसे बुस्थुखौ फाननाय आरोखि। औ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनानै बिदिनो खामानि माव मोनसे जायगानिफ्राय नों दस्रा जायगायाव मानि मोनसे बुस्थुखौ लांनानै फानहैनाय बा ओ नोङो बे जायगानिफ्राय बै जायगायाव सार्भिसखौ माबानाय बेफोरखौनो फालांगि होनो आरो ओ आङोहाय आंबो आंनि अन आंनि गावब गावनि ओ बिजनेस स्टार्ट खालामनो सानो आरोखि ओ आंनावबो बिदिनो साननाय दङ ओ आंओ बिजनेसा मानिहाय ओ आङो ओ एसे मा होनो थ्रिस बिगासो हा बायनानै बे हायावहाय ओ स्ट्रबेरि फार्म खालामनो गोसो जायो आरोखि आङो
औ
आमफ्राय बे स्ट्रबेरि फार्म खालामनानै खौ जेन'बा दर्सा स्टेट बा दस्रा जायगाफोरावहाय आंनि अन मा होनो टिउसन सेन्टार खुलिनानैहाय बेखौहाय आवगायलांनो आवगायलांहोनो बेखौ बेबो आंनियावहाय मोनसे सिमां दं आरोखि बेखौहाय ओ गोजौआवहाय गोजौ लेभेलाव लांनानै सानसे आंनाबो बिदिनो टिउसन सेन्टारा गिदिर जालाङो आरो बे आङो बिदिनो गोबां टिचार्सफोर क्वालिफाइड टिचार्सफोर लानो हानाय ओमफ्राय बिदिनो मानिबा कर्सनि थाखाय बा माबा सोरबा मानिबा बिदिनो गभर्नमेन्ट एगजामनि माबाफोर इगजामनि बे कर्सफोरावहाय सोरबाफोर इगजामनि एप्लाइ माबा होयोना ओमफ्राय बिसिनि बैनि कर्सखौहाय बे आंनि टिउसनावनो बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनानैहाय बेवहायनो थाखाय आङो खाबु मोनगोन आरो ओमफाय जाय जायफोरा कर्स लानो जेनेबा ओ गबमेन्थनि बे मा होनो एपिएससि फोर इउपिएससि फोर बेफोरनि कर्स बेफोरखौहाय आङो जगायना होगोन आरोखि आंनियाव सेन्टारावहाय ने आङो एकाडेमिक बायदि बायदि आवगायलांनाय बायदि ओ दंबावो साननाया बिदिनो अ मा होनो बेखौ खख'वा खख'वा होनो
औ औ
बे खख'वाखौबोहाय बिदिनो थ्रिस बिगायावाय आरोबाव आरोखि थ्रिस बिगा हा माबानानै बे खक'वानि बागान बे आङो फा-फानहरनायनि गोसो दं आरोखि बिदिनो गुब गुबुन जायगाफोराव खख'याथ' बिराद दाम ना दामानि बिदिनो आइस बानायनाय सक्लेट बानायनायफोराव बाहायनाय जायो नालाय गथखौ मफ्राय बेखौहाय
टावार खोनायासै नोंथां टावार नाङासै
ओमफ्राय साननायफोराथ' जाफुङा नोंथां
औ
खोनायासै
खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनादों औ खोनाबाय।
आं बुंदों दि साननायाथ' बिदिनो गोबां सानलाबायो। मानसिनि साननाय नालाय ओमफ्राय गासिबोथ' जाफुंजोबा
खोनायासैलाय नोंथां मारै जाखो टावारा? आवाज फैयासै टावार नाङासै दां नोंना खोनायाखै गैया खोनाफैयासै नोंना आंनाव हेल' आंनिया खोनागासिनो नामा नोंनाव? गैया गैया खोनायासै हेलौ नोंना नोंना नाङासै दां टावारा आं खोनायासै मोजाङै। गैया गैया खोनायासै नोंनिखौ आंनिया खोनागासिनो नामा नोंनाव? र' र' आं आं होनबा एसे फोरमायनि जुदि नोंना खोनादोंबा आं फोरमायगासिनो नोंनियाथ' आंनियाव खोनाफैयासै माथो। आं नै खोनागासिनो? आं अब्ला आंनिखौ खोनासं आं बुंनि एसै ओ फालांगि ओ जायखौ बुङो बिजनेस दा आङो मावनो सानदों ओ मा नो ब्रयलार फार्म ब्रयलार फार्म खुलिनो सानदों आरो आङो ओमफ्राय अमानि फार्म। ओमफ्रायो बोर दाउ लकेल दाउनि फार्म बयलार फार्म। बिसोर मोन्नैखौ खुलिनो सानदों आरो दा आङो। ओमफ्राय ओ आरो माखासे दखान रेस्टुरेन्टफोर आरो बिदिनो फानलु फानला बिदि दखान आरोना बिदि खुलिनो सानदों आरो। आङो दा ओमफ्र दा आङो टारगेट खालामदों गिबियावहाय माबा खालामनो मा होनो अमानि फार्मखौ खालामनो दा जोंहा गिबियाव बायग्रोनांगोन अमा। अमाखौ जोङो अमानि फार्म खालामबा जोङो मा होनो?